जुलिनि गांथं ओ नोंथांनि आंनाव फन खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जा जोंनि बर' आइजो बर' आइजोफोरा जा फिसियो जिब जुनार बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो होनना सानदों आरो नोंथां। नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां? औ। होनो बर' आइजोफोर होनब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा - फाखा जेरै दानाय लुनाय जा एबा संनाय खुरनाय, जानाय लोंनाय बिदिनो जेरावबो आखा फाखा आरो जोंनि बर' आइजोफोरा। आरो औ। बिदिनो जे जोंनि बर' आइजोफोरा फिसिनाय होनब्लाथ' जोङो बेखौ मानो फिसियो होनब्ला जोंनि बर' आइजोआ गावनि जे न'खरखौ सुंथानो एबा गावनि फिसाय एबा गावनि फिसाफोरनो जानांगौ बेखौ सुनो थाखाय दाउ अमा बिदिनो जुनार जिब जुनार फिसिनाय जायो आरो। औ नंगौ अबदिनोज। दे। ओ थियारि जायो आरो। बेखौ ओ कसो फनाबो जोबोद खस्थ' जायो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा जेरावबो
औ नंगौ नों
औ - औ नंगौ नोंथां।
फिसिग्रोनोब्ला जोङो गिबियावनो जे अमानि ओ अमानि
था अ।
अमानि थाग्रा न' एबा अमानि औ अमाखौ दोनग्र न' गलार औ अमा गन्द्रा ओ बेखौ जोङो गोदोद थ' जोङो औवाजों ओ औवाजों खुन्था बिदिनो औवानि खुन्था आरो थिं सायला होनानै जों लायो ओ लुयोमोन अमानि न'। नाथाय दानि जुगाव जोङो लुयो। साफा सानैयाबो नाथाय दानि जुग फ्रायानो जोङो पानि पाकानि बानायनानै लुयो आरो बिदिनो औ आरो अमायाथ' जाबाय ओ बर'नि हाबानि जेनेबा बर'नि हाबायाव बे अमाया गैयाबा हाबायानो जाफुङा बायदि आरो नों
औ-औ-औ नंगौ नो ओ नंगौ-नंगौ
ओ बेखौ खाफ्रोमबो हाबा-हाबायाव जोङो होनाय जायो जानाय महरै होयो आरो बेखौ आरो बिदिनो आरो औ अमाखौ बिदिनो जे हाथाय गलानिफ्राय बायखांना लाबो गोरलैयाव
औ-औ गोरलैयाव बायनाय जायो औ
बेखौ अमाखौ ओ बिदिनो उन्दैनिफ्राय फिसियो आरो जोबोद जोथोनै फिसिनांगौ जायो बिनि जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बिदिनो आरो आरो बेखौ अमाखौ ओ नोगौ दिनो देरखांनानै जों अमानो जि गुन्दै जा माइनिफाय मोननाय माइनिफाय माइखौ सौखांनानै ओंखारनाय जा जुजाय माइनि जुजाय बेखौ ओ जाहोनाय जायो आ आरो बांसिनानो आरो बेजों जोङो जा बर' आइज फोरा सावनाय जे जुमाय जो-जौ सेरेब बेफोरनिफ्रायबो मोननाय जा अफ्रि बे अफ्रिखौबो अमानो होयो आरो आरो बिदिनो मायबा मायबि हाग्रा-हाग्रा अनु हाग्रा बिलाइ जेरै थास'नु अनु बायदिसिना बिदि खा थुमनानैबो संनानै होयो आरो औ आरो जा हाथाय गलाफोरावबो मोनो अमानि दाना। अमानि दाना बेफोरखौबो होयो आरो बेखौ जोंफोरनि बुङो जे बेखौ जाहोबाथाय अमानो ओ अमानि जा अमानि मोमफोरा एसे गुरै जायो आरो अमाया थाबनो देरसिनो इदिनो होननानै खोनादों आरो आङो।
औ औ नंगौ नोंथां ओं
अमाखौ बिदिनो फेदेरो फेदेरनानै बिदिनो बेखौ सोरबा देरखांनायनि उनाव बेखौ फानो आरो ओ फाननो माने जेनेबा ओ बे बारिफोराबो बायनानै लाङो एबा हाबा हुखाफोरनि थाखायबो बायना लां दा बिदिनो आरो। आरो हाबा-हुखायाव होनो बिदिनो ओ एसे बाय बांलार' बायना लाङा जेरै मासे मानै बिदि गथायैनो बायना लाङो आरो।
औ औ औ
औ नंगौ आरो बिनि उनाव ओ बिदिनो ओ बेफारिफोरा जा बायना लांगोन बेखौ हाथाय गलाफोराव फानहैनाय जायो। आरो बेदर महरै फानहैयो आरो बेखौ। आरो बिदिनो औ बिदिनो आरो ओ ब अमा फिसिनाया बिदिनो आरो जोबोद खस्थ' जायो आरो। नोनिनो दाउ-दाउ होनबाथ बिबो साफ्रोमनिबो न'खराव फ्रायानो थायो दाउआबो। दाउखौबो जोङो जा औ हा थाय एबा गलानिफ्राय जोङो बायना लाबो दाउदै-बिदै। ओ बिदिनो बिखौ लाबोनानै जोङो ग' होनानै हांसो बा दाउफोरनोबो ग' होनानै जों बेखौ फिसा दिहुननो हायो आरो। बेखौ उन्दैनिफ्राय जा औ लाबानै बिसोरनोबो थानाय न'निफ्राय जानाया थानाय न' एबा जानाय बेफोरनि थाखायबो बिसोरखौबो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो। आरो औ नंगौ बि बिदिनो जा ओ दाउनो जाहोनायजो माइरं आरो माइखोनो बांसिन माइ एबा माइरं ओंखाम बिदिनो बांसिन जाहैयो आरो दाउनो। आरो औ हाथथायफोरनि फ्राय बिसोरनोबो बायना मोनो। ओ जा दाना बा आदार बिदिनो बायना मोनो दाउ फोरनो होयो आरो बेफोरखौनो दाउनो होयो आरो आरो औ नंगौ आरो बिदिनो फेदेरो आरो फेदेरनानै बेखौबो हाथाय गलाफोराव देरबाथाय फानहैयो बिदिनो आरो आलासि उलासि फैबाबो ओ होजायो औ आलासि-उलासि फैबाबो होयो, न'फोरावबो बयबो रुजु-रुमु बोथिसे ओंखाम बिदिनो जायो आरो बेदरफोरजों औ न'नि दाउफोरजों औ औ नंगौ आरो दाउ फिसिनायाबो आरो जा दाव बोरमाफोराबो बोरमाफोरखौबो बिदिनो फिसियो जे उन्दैनिफ्राय फेदेरनानै बिदिनो बिसनोबो दाना होयो एबा ओ बिसोर फोथार फोरावबो गांसो जाहैनो थाखाय होयो आरो आरो दंफां फुंनि बिलाइ एबा बिलाइ लाइफां नु बेफोरखौबो दानना होयो आरो जोङो बोरमानो। बिसोरनोबो बायना मोनो हाथाय गलायाव बायदिसिना ओ औ बायदिसिना आदार बेसेनोबो बेखौबो होयो होखांनायनि उनाव बिदिनो देरो आरो बोरमाफोराबो देरखांनानै बिदिनो आइजोफोरा दा बेखौ न'खराव सुफुंनो थाखाय बिदिनो फानो आरो बेखौ फाननानै जा रांखावरि मोनो बेखौ न खर सुंथानाय एबा न'खर सोलिनायाव जोङो मदद होयो आरो हेलौ बिदिनो मोसौ मोस‌ सौ होनब्लाथ' गोदो प्रायानो लायोमोन नाथाय दानि जुगाव एसांबो नुनो मोनला आरो मोसौ लानायखो। ओ‌ थेवबो औ बेखौ मोसौखौ आइ लक्ष्मि होननानैबो फुजिनाय बिदि खोनानो मोन्दों आरो आङो आरो बेखौ गपाल फुजा होननानैबो मिथिदो कपाल फुजा होयो होननानै मिथिदो आरो आं एसेबांखि मिथिया मोजाङै नाथाय खोनानो मोन्दों आरो बिदि होयो होननानै औ बिदिनो मोसौखौबो जोङो बिदिनो फेदेरो आरो उन्दैनिफ्राय जोङो ओ जे बेखौ बेखौ बो गांसो जानो थाखाय जोङो फोथारफोराव हैनाय जायो
औ औ
जोबोद जोथोन लानांगौ मोसौखौबो आरो बायदि रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि जोङोओ बिनिफ्राय मोननाय जेरै जा बिनि गोबोरखि मोनो। बेनि बे गोबोरखिखौबो जोङो आबाद मावनायाव ओ हासार महरै ओ जोबोद मदद होयो आरो बे दो गोदोनि गोदोनि औ गोदोरनि रास हासारमोन आरो बेफोरो नाथाय दानि जुगाव एसेबांखि बेफोरखौ बाहाया आबाद मावनायाव। बो मुलै उनु बिदि केमिकेल बाहायनाय जायो आरो बांसिनानो। आरो औ बिदिनो मगनिफ्राय जा मोननाय गाइखेर गाइखेरखौबो जोङो आलासि उलासि बिदिनो फैब्ला सा फुदुंना होयो। आरो न'वाबो ज' ज' लोङो। औ आरो बेखौ जोङो गाइखेर मोखि एबा गाइखेर दाखा बुङो आरो आरो पनिरबो बानायना जायो आरो गिबियावनो जों बे पनिरखौ बानाग्रो ओ जे गाइखेरखौ जोङो उम सोखावग्रोना सो ओ खावना लानांगौ एसे मिखि एबा गोखै होनानै सोखावना लायो आरो औ बिनि उनाव जों जि हिस्रि हिस्रि बायदि खुन्दुंनि ओ बांसिन साबसिन जायो आरो बेयाव
अ अ अ उम
औ हानानै बेखौ जोङो बायदिसिना मैगंजों संना जायो आरो बेखौ संना जाजायो आरो बेखौ। आरो बिदिनो बे पनिरा बांसिनानो जा ना बेदर जाया मानसि एबा जोङो ना जै बारखालि जोङो ना बेदर जाया ओ मिरायो बे दिनखालि जाजायो आरो जों बे पनिरखौ। आ औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो जिब जुनार जाब बर' आइजोफोरा लानाय। दमा बेफोरखौ माबायसा फ्राय फिसियो नोंथाङाबो एसे सावरायनो हागोन नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलफोराव थ' ओ लाथा एम्फौ ओ सिनायोना नोंथाङा ओ लाथा एम्फौ होनना बुङोब्ला जों बेखौ लाथाखौ फिसिनाय जायो गोबां आइजोफोरानो लाथा एमफौखौ फिनाय जायो अ बे फिसिनो थाखाय जोंना मा ओ फार्स्टआवनो बेहाय बाजार एबा ओ बिदिनो जायगानिफ्राय बायनानै लाबोयो ओ बिनि बिदैखौ बिदिखौ लाबोनायनि उनावहाय न'आव दोन नाय जायो न'आव दोननायनि उनावहाय बेयो एसे देरबाथाय जोङो बे खौ बिनो जाहोनो आदार ओ बिदिनो आदार नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? बे आदारनि थाखाय जोङो इन्दि इन्दि बिफां दङ बे इन्दि बिफां बिफांनि बिलाइखौ जोङो ओ ला नानै होफैनाय जायो बेनि उनाव होफैखांनायनि उनाव ओफाय जोङो बियो एसे देरबाथाय बेखौ जोबोद जोथोन लानो गोनां जायो आरोना ओ बेखौ जोङो बे ओ इन्दि बिलाइखौ लाबोनानै होनायनि उनाव बे एसे देरबाथाय जोङो बेहाय ओ मोनसे गन एबा दान्दा बिदि लावथि खानानै होनाय जायो। बेखौ दोननो थाखाय बिनि उनावहाय खानानै बे बिलाइखौ जोङो खानानै बेहाय मुथा मारिनानै बेयाव होनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेखौ होखांनायनि उनावहाय बेयो एसे देरबावबाथाय जोङो बेहाय ओ लाथा होन ओ लाथा एम्फौनो थाखाय जोङो ओ थारुन थारुन बिलाइ ओमफ्राय खारं बिलाइ ओ बिदिनो था बिलाइहाय बेखौ लाबोनानै होफैनाय जायो आरोना नोंथां। बेयाव आदार जायो नालाय बेनि ओ बेखौ होफैनानै जायो बिनि बिलाइखौ ओ बेनि उनावहाय बियो देरनानै बियो मोनबाथाय बेखौ ओ जोङो बेयाव फिथोबखायो आरोना नोंथां बेयो फिथोब खाबायथाय जोङो बे खौ ओ बेनि ओ फिथोब सिंनिफ्राय बेखौ ओ लाथा एम्फौखौ जोङो बख'नानै बेखौ ओ जानोबो हायो आरोना नोंथां बेनि उनाव ओ गलाब फ्राव दखानफ्राव बिदिनो बाजारफोराव जों फाननोबो हायो फानखांनायनि उनावहाय बेयाव ओ फिथोबखौ मोननाय जायो नङा हबा नोंथां? बे फिथोबखौ जोङो ओ ओ बिदिनो ओ बेयाव गाननाय जोमनाय ओ बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां? बे फि थोबखौ जों खुन्दुं बनायनो हायो बेखौ फिथोबखौ जोङो ओ बिदिनो खुन्दुं थु नानै जोङो बेखौ ओ गाननाय जोमनाय दानो लुनोबो हायो। बिनि उनावहाय जोङो ओ बिबदिनो ओ लाथा एम्फौ फिसिनायाथ' दानि जुगाव बांद्राय ओ नुनोबो थांलिया नङा होमबा नों थां लाथा एम्फौखौ आं आगोलनि गोदो गोदाय आबै आबौमोनासो नोगोद फियोमोन। बिदिनो लाथा एम्फौ बायदि ओ सेम एम्फौबो मोनसे दङ बे एम म्फौखौ ओ बिफाङावहाय दोननाय जायो होननानै खोनानो मोनदों आं नोंथां। बिदिनो सेम जायो होननानै खोनानो मोनदों। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना स खमाबो बांबाय ओ
नोंथां औ नोंथां दे नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनि दोनथ' बाय औ गोजोननाय थाबाय।